औ नोंथां
खोनादोंना मोजाङै?
औ औ खोनादों मोजाङैनो खोनादों नोंथां।
अ नोंथां नोंथांजों आं फन हरनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय नों मोनसे गोनांथार खौरां लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा टाइम दङ ना?
टाइमाथ दङ दंनाया नोंथां नोंथाङासो मानि सायाव सोंनो सानदोंमोन बिसो बेसो खोथाया
औ नोंथां नोंथांनियाव आं बेखौनो सोंनो सानदों दि नोंथांमोन मोननियावबो ओ बैसागु फोरबो फालियोना फालिया नों थां
अ फालिनायाथ फालियो जोंनावबो नोंथां ओ गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो। एसे जेनेबा जों जे गोदोनिफ्रायनो रंजाबोनाय ना बेयो जों बैसागुखौ बेबायदिनो जोंबो फालियो मानियो।
औ नंगौ ना नोंथां दे होमबा बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि खि माब्रै बैसागु फोरबोखौ माब्रैहाय फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होलाय।
औ जागोन जागोन नोंथां दे बिदिब्ला खोनासंनानै लादो नोंथाङा आरो ओ जोंनिथिं जे मा होनो फालियो बे जेरै नोंसिनिथिं हरै एसे बेलेग जानो हागौ जेनेबा ओनसोल लायो ओनसोल आलदा आलदा जायो आरो ना। औ जेन औ जेनेबा ओ जोंनि आंनिखौ खोन्थागोरनोसै जोंनि थिंजायनिखौ जोंनाव एसे सोलायनाय नङाबा नोंसिनाव एसे सोलायनाय बेखौ जों नुनो मोनगोन ना? रायलायनायनि गेजेरजोंसो मिथिनो मोनगोन औ औ दे बिदिब्ला होमबा खोनासंना लादो। बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जों बुंनांगोन मा होनो मोनसे रंजानाय फोरबो एबा रंजाथाइ फोरबो जों मा होनो ओ जोंनि मा होनो आसाम हादरसायावनो मा होनदों बे माबाखौ फालिनाय जायो आरोना। जाय मा होनो गायनाय फुनायजों सोमोन्दो दङ बे खाथि सोमोन्दो दं बिसोरो मा होनो बे बैसागुखौ फालिनाय जायो। बेनो जाहैबाय मा होनो बैसागु खौहाय होनो बैसाग बैसाग दाननि मा होनो जोबथा साननिफ्राय जों फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। नङा गिबि साननिफ्राय जेनेबा औ औ उम मा होनो बैसागुआव जाहैबाय जोङो गायनाय फुनानै जोङो मेंनाय मेंनाय एबा मा होनो मेंनाय देहाफोरखौ जोङो ओ रेस्ट लानो एबा मा होनो जिरायनो मा होनो बिसिबां मा होनो द दान जोङो माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोङो द‌ दान जिरायखा मा होनो द दाननि उनाव जोङो मोनसे मा होनो फोरबो फैयो बेनि बे फोरबोखौ औ औ बे फोरबोखौ औ औ औ औ नंगौ नंगौ माने गोलाव जों सम जिरायनो बै समाव मा होने रंजा बाजायै जोङो बेखौ मा होनो फालिबोनाय जायो आरोना बैसागुआव जोंनिथिं बुंनो थाङोब्ला आङो सुंद'यै फोरमायसै बारा गोलावबो मा होनो फोरमायनो हानाय नङा माने समनिबो आंखालना जोंहा।
औ नोंथां औ नोंथां
माने जोंनिथिं बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ जोङो फालिनाया फालिनाय जायो आरोना जेरै जोङो संक्रान्तियाव जोङो मोसौनि बैसागु बेफोरबायदि जोङो माखासे फालिनाय जायो जेरै मोसौखौ थुखैनाय मोसौखौ गाथोनाव लांनानै थुखैनाय आरो माखासे लोखोना बिलाइ खाथ्रि बिलाइ रायदों बेफोरखौ मा होनो ओ न न खानाय आरो बेजों लोगोसे लाव फान्थाव आरो माखासे मा होनो जेरै खाथ्रि बिबार बेफोरखौ जों मोसौनि गोदोनायाव फा मा होनो गानहोनाय जायो बेखौ जों मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो जेरै मा होनो थुखैखांनायनि उनाव आरो मा होनो फोथाबो फुननाय जायो आरो ना। मा होनो हांगार हांगारजों थाव जों लगायनानै मोसौनि फोथाखौ फुननाय जायो ओम बेबायदिनो जोंबो मा फालिबोदों आरो आरोहाय आरो मा होनो मानसि बैसागुखौ आङो सुंदै फोरमायनोसै मानसिफोर बे बैसागुखौ जोंनिया माने ओ सेथि दान मा होनो बैसागनि सेथि दान बेयाव माने सेथि मा होनो खालार बे सेथि खालाराव मा होनो जोंनि बै जोंनि ओरैजायनि सुबुङा जोंनि ओनसोलनि सुबुङा माने बेयाव बयहाबो माने ओ गिदिरखौ मान बावनाय ओ ओन्दैखौ बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावो आरो ना जेनेबा जोङो माखासे जोङो जोंनि ओरैनो खुलुमबाय बिमा बिफाखौ नङाबा सोरबा ओ‌ बाय बाहागि फैयोबा जों बेखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो ना नियम खालामनाय जायो एसे जोङो फुजा होस्रांनानै जोङो बैसाग दाननि से खालाराव आरो मा होनो नैथि खालारनिफ्रायसो जोंनि मा होनो मा होनो गुबै बैसा गुवा जायो आरो ना ओ माने जोङो बैसागुखौ जोंनिथिंजाय बांद्राय गोबाव फालिनाय जाया आरोना जेनेबा जोङो ओ आङो सिगां फरायनो मोनबोदोंमोन माने लेखायाव माने मोनसे मोनसे मोनसे दिनैै मोसौ बैसागु गाबोन मानसि बैसागु समफोर माबानि बैसागु बिदि हेन थेन दंलाङो आरोना बेखौ जों फालिनाय जायो आरोना जेरै जों दा दानि जोङो नैबे मुगायाव जों एसे खम नुनो मोनबाय बेबायदि फालिनायखौ फालि फालि फारि फारि मानसि बैसागुखौ जों डाइरेक्ट फालिनाय जायो आरो ना दा ओमफाय जोङो नैथि नैथि खालाराव जेनेबा बैसागनि नैथि खालाराव जोङो मा होनो आ जोङो मोसाहैनाय जायो बै मोसाहैनायाव जाहैबाय जों आ बोरायफोरा बोराय बोराइफोरा आलदा एबा गथ'साफोरा आलदा बिनि उनाव हाबा जानाय मादैमोन नङाबा बाजैमोन बिसोरो आलदा आरो सेंग्रा सिख्लाया आलादा बेबायदि माने ओ माने हानजा लायै लायै मोसानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनिथिं बांसिनखौनो आरो जोंनिथिं ओरै माने खाम जथा सिफुं ओ थरखा बेफोर लानानै माने मोसानायखौ जोङो नुुनोनो मोनला आरो सिगां जोंनिथिंबो जायोमोन खि नथु दा जोंनियाव ओरैजाय लासै लासै गोमाबोनो ह हमबाय जोंनियाव दा गोनोखोआरि मुगा बै मुगाजों गोरोबफानो थाखाय जोङो मा होनो साउन बक्स होननाय बे बस बे मा होनो जिराद खौ जों लाफानानै मोसानाय जायो आरोना नासो सोरनिबा सोरनिबा थेला नङाबा सोरनिबा साइकेल नङाबा आखायाव लानानै बेरायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओम बै मा होनो गामि गामि ओं खारनायाव जाहैबाय बै माखासे अन्नानै हरनाय गामिनि सुबुंफ्रा जों जोंनो थाखाय जेनेबा मोसाहैनायाव आ अननानै हरनाय बेफोरखौ जोङो मा खालामनाय जायो ओम लानाय जायो आरोना बै जेनेबा अननानै ह रनाय जेनेबा जोथोबखौनो होननसै आङो जेनेबा बे जोथोबखौ जोङो मा होनो ओ लास्ट बैसो जेनेबा जों मोसायै मोसायै सानथामखौ जों मोसाबाय आ नै थाम ब्रै खौ जों मोस जाबाय आमफ्राय बिनि उनाव जोङो बा नङाबा द'आव मोनसे थि खाालार लानानै जोङो बेखौ खौ मा होनो मोनसे हा अबावबा जेनेबा जोङो जोंहा जोलुर बो गेलेग्रा जों फोथाराव नङाबा जों दुब्लि माइनि आबाद फोथाराव दुब्लि बारियाव जों बेयाव थांनानै मा होन मा खालामनाय जायो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरोना ज'नो जेनेबा जोङो उम जोंनि ग्रुपआ जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बा सेंग्रा सिख्ला जो बै मा होनो आ बाजै मोननि ग्रुब्लावबा बाजैमोननि ग्रुप एक्स्रा औ आरो बिनि बिनि अनगायै मा होनो जोंनि ओरै माबा दं आरो ना जेनेबा जोंनि ओरैजायै जोङो सें बोरायफोर ग्रुप होनो जों बे बोरायफोर ग्रुपाव बिसोरो माने बै मा होनो माखासे अननानै हरनाय बुस्थु बे जोथोब बे फैसा एबा माबा मोनसे जिराद बेखौ बिसोर लानाय जाया आरो ना बिसोरो मानो थाखाय ओंखारनाय जायोबा बिसोरो मा होन जुमाय लोंनो थाखाय बांसिन ओ थानाय जायो आरो ना बेबायदि मान औ जोंनि बे जोंनिथिं बेबायदि फालिनाय जायो ओमफाय दानिया आं बिसिनि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो बेखौ आंनो नोंथाङा सुंद'यै खोनथानो हागोन नामा
औ नोंथां औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथांमोननि बादिनो एसे ओ गोरोबनाय नुनो मोनो ओ जेब्ला ओ बैसागुखौ जोंना ओ सैथ दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो नोंथां ओ इखौ एप्रिलनि जिब्रै खालार होनना बुंनाय जायो बोसोरफ्रोमबो बे बै सानखालि जोङो बैसागुखौ फालिजेननाय जायो आरो नोंथां बै सानखालि जोङो गिबियै फुंबिलियावनो मोसौ थुखिनाय जायो मोसौखौ जोङो ओ सान ओंखारिनि सिगांनो मोसौखौ जोङो थारो थार नानै गलिखौ थारो थारनानै मोसौखौ मोसौनि गङाव थाव फोनो आथिङाव थाव फोनो फोननानै जों मोसौखौ गुलिनिफ्राय बहननानै बाहेरायाव खाना दोनफैनाय जायो बिनि उनाव जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय दिग्लि लिथि लाव फानथाव हालदै हालद्रि बेफोरनि जगार खालामनानै जोङो बिथांमोननो गानहोनो थाखाय बैसागु मोसौ बैसागुनि मुङाव ओ माला सुंनानै गानहोनो थाखाय जोङो बिथांमोननो ओ माला सुनाय जायो आरो बिथां ओ बिथां मोखौ मोनख-मोखौफोरखौ जोंङो जेब्ला थुखैखांनानै हगारनाय जायो ओ बेनि थाखाय जोंङो मोनसे खान्था ओ एबा ओ थौनिफाय। ओ हांगारखौ लानानै जों थाव फोननानै बेनिफ्राय बिसिनि बिखुंङाव दागो होनाय जायो, होनो थाखाय जोंङो रिडि खालामना लानाय जायो, जेब्ला जोंङो मोखौखौ माला सुखांनानै ओ फोथा ओ फोथारै एबा बिलो ओ नालाफोराव माला एबा दैमाफोराव जोङो थुखैलांना थाङो थुखैखांनानै जोङो मोसौखौ बे लाव फान्थाव हानायजों जोङो सारनानै बिसोरखौ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बिफा गायदे बायदि दा ओ जाबाय था होननानै जोङो ओ बोर बिनानै बिथांमोनखौ जोंङो ओ थाराय मोखना खाद्रि बेफोरनि दानिजों नुनाय जायो जाहाथे बिसोरनाव ओ गाज्रि बेराम एबा बिसोरनाव बेरामफोरा जानो हाया बिनि था खायनो जों बिथांमोनखौ बेजों नुनाय जायो। आरो बिथांमोनखौ जों मोनसे ओ मोनसे लोखि एबा माबा बायदि जों फालिनाय जायो आरो नोंथा। बेनिफाय जों थुखैखांनानै बिसोरखौ औ बिस नि मोदोमाव जोंङो जाहाथे जों हेगा-हगारनाय जायो नालाय बिसोरखौ बेैखालि उदां फालनाय जायो ओ दुरुं होनायनिफाय बिनि थाखायनो जों मा बिथांमोननि मोखाङाव जाहाथे मो ओ मा होनो सियाल एबा मोसौ मोसा सिंहफोरा जाहाथे बिसोरखौ ओ जानो हाया बिनि थाखाय जों मा खालामो बिसिनि मोदोमाव ओ गोसोम गोसोम गल गल फो-फोथा होनाय जायो जों गासैबो बिफाङाव जाहाथे मोसा बायदि नुयो बिसोरखौ नुनानै ओ मोसाफोरा सिह' फोरा जाहाथे बिसोरखौ जाया बिनि थाखाय जोङो बेखौ फोननाय जायो नोंथां। बेनिफाय जोंङो मोनाबिलियाव ओ जेब्ला इसोरखौ ओ खा गुलियाव खानानै दोननो गोनां जायो अब्ला जों मा खालामो इसोरनो गोदान बोसोरनि मुङाव जेरै मानसिफोरा गाननाय जोमनाय गोदान गानो थिग बेबायदिनो बिसोरखौनोबो जोंङो गोदान दुरुंजों खानाय जायो मोनाबिलियाव ओ पुजा होनानै बेखौ एबा आनान गसाइनि मुङाव बावग्रोननानै गिबियाव दुरुंखौ बिसोरखौ जों गोदोनायाव खानाय जायो आरो नोंथां। बेनि ओ नखानायैनिफाय जोंना मास नै बैसागो एबा ओ सुबुं बिहु होननाबो बुंनाय जायो। एप्रिलनिफ्राय जों फालिनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां।
औ औ
ओ फुंआवनो दुगैयै लोबै ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना आर'ननाइ जोंनि गासैबो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ लायो गोदोनायाव आरो ओ हिनजावफोरा ओ गावसोरनि गानग्रा दख'ना आरो मोदोमाव आर'ननाइ फास्राखौ लानाय जायो थिग बेबायदि लानानै जों बिमा बिफाखौ खुलुमो बेनि उनाव ओ बिमा बिफाखौ खुलुमखांनायनि उनाव ओ गामिनि थानसालियाव थांनानै जोंङो बोर लायो बोर ला नानै जोंङो गामिनि गेदेर गोलाव एबा दौरि बिथांमोनखौ जों खुलुमो नखरनि बाहाय बागिफोरखौ थांना थाङै थाङै नयाव खुलुमहोनाय जायो नोंथां। जाहाथे जोङो बिथां औ औ। बिसिनिफाय अननाय आरो बिसिनिफाय मोजां मोननाय एबा बिसिनिफाय अननाया बांथों होननानै जोङो बे हारिमुखौ लानाय जायो आरो जोंनो इयुनाव जोंनो मोजां बोरहोथों जाहाथे जोंनि जिउवाव से मोनसे जाफुंसार लामासिम थांहैनो हाथों होननानै जों बोर लानाय जायो बिथांमोननिफ्राय नोंथां
औ औ औ नोंथां
औ बिनि उनाव जोङो ओ न'खर न'खर थांनानै मागिहैनाय जायो नों थां जेरै न'खर न'खर थांनानै खाम जथा सिफुं जोंनि दोरोङारि दाम जु जेरै खाम जथा सेरजा जामखिं थरखा लानानै जोङो न'खर न'खर थांनानै मोसानाय जायो आरो बैफोर न'खर न'खर थांनानै मोसाहैनायाव जोंनो अ ओ अन्थोब महरै जोंनो माइरं फैसा बिदिनो बायदि बायदि हरनाय जायो आरो बिदिनो जों सानस्नियाव लागै मोसानानै जों जोंनि जा जायगाया